हेलौ
खोनादोना?
अ' ओं खोनादों मा खालामदो?
जिरायनानै दङ र नोंलाय
अ दोङो आंबो दासो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै मेंनानै गायनाय फुनायनि सम मोनफायलायबाय
माइ गायबाय नामा नोंसा
माइ गायथवाखैनो देवबारनिफ्रायसो गायनो ओंखारदों खोथाया फुबाय थादो हाजिरा लादो
आतसा होमबा गायनाय जाबाय नोंसाना
उम गायनाय जाबायानो
नोंथ‌गायनो हाया
आंथ थांनोनो नांसिगोन होमा गायनाय जानाय नङा आंङो बाहाय बांला खहाय होनो हागौमोन नआव खिन्थु दा आं आरो ओजा थांबा जानाय नङा आं पेकिंआनो खालामाखै दा थिग खामाखैनो आं माला थांगोन। खमबार खालि क्लास जागोन नामा जोंना?
खमबारे जागोन माने ओइ जोंदि खेनसे माबा होदोंमोन ना मा नो इखो प्रेजेन्टेसन होदोंमोन ना करबि मेमनि। ए बे कट करबि मेलनि जाय जायफोरा माने प्रेजेन्टेसन होनो थालांदोंमोन बेयोस खालि लागोन। आरो बेनि उनाव क्लास जागोनदां।
अ क्लासथ जागोन मेमा गावनि क्लास खिना खो आन्थाथ' प्रेजेन्टेसन लागोन।
औ। ओमफ्राय गा मैया - मैया ओइ बिसोरो थांदो नो अजयदो निलदो।
अ ओमफाय मा होननाय?
जों - जों - जों थाङासै ना हा इमफ्राय बांङाय एसाइनमेन्टनि बाथ्रा बुंदोनो।
ऐ बे से माबानि सुदर्शना मेमा।
नङा इबे नङा औ आं बे मेमनिखौथ लिराखैनो र इनिखौबो लिरनांगौमोन।
आंबो लिराखैनो।
आं बुंदों मा बै माबानि मा नो इखो इंलिस मेमनि बाथ्रासो बुंदो इंलिस मेमा जोंनो खेबसे जे होआखैमोन बै माबा लेटार राइटिं आरो बेंकनि बिखो माने होफिनगोन दां।
अ मेमाना?
अ ओमफ्राय एखो बांङाय बुंहांदोनो एसाइनमेन्ट होगोन र ग्रुपाव इदि बुंदो ना मा नो। मैयायो ओमफ्राय आरो जेमस सार हाबदोंमोननो?
उम ओमफाय
बुंबायनो माने सोर सोरनिया लिरनाया जाखो लिरनाय आरो सोर सोर लिराखै दाबो लागै होननानै ओमफ्राय सोर बेसां एबसेन्ट खालामदो इफोरखोबो सोंदो नो माने सोर सोरनिया बारा जादो एबसेन्टफोरा इखो बुंदो आरो मा नो इखो जेनेबा ओ बेै एस आप माबाया मा होनो एस आइ पि रिपर्टखौ बांद्राय माने लिरसि नो होआखैबो नो आरो
बांद्राय अ अ बिसिन बायबाय आरोना गांब्रै गांबा पेजबाबो जागोन
बाय लिरबाबो जागोन बिदि आरो
अ
राहुल मोनिया माबायानो इबे रिफ्लेक्टिभ जार्नलालै।
अ।
सेभेेनटि टु दा पस जादों नो बे आन्थायानो मोनब्रै
इसिनानो सेभेनटि तु पेज ओंखारद'? मान इमान माखासे। खासे ओंखारदो आं सानदों टटेल गासैदसो सेभेेनटि टु ओंखारदों खोमा होनानै
बेखौनोथ' जोंनि जोंनिया बारु मा होनो गथाय रिपर्टो लानासो सेभेनटिनिफ्राय हानद्रेद पेेजनि गेजेराव जागोन जोंनिया
अ
खिन्थु इसोरना रिफेक्टिभ जारनाय लानो थानो सेभेेनटि तु पेस
अ
मा लिखो इसोरसो मि थिखो दा
आंनो माबाया खिन्थादो दादाया बुंदों जेनेबा सेभेेनटि तु पेज जादों आं सानदों टटेल सेभेेनटि तु फोरसो जादों दां ओरै सानदों आं
यो होमबा माबा खानथाल' खिथादो। रिफेटिभ
अ रिफ्लेक्टिभनिखौ खोन्थादोयो आं सानदों अभारअल जादों नामा मार होनानै गाव आंनाव मोननैसो बिहरदोंमोन ओमफ्राय आं थिखांना हरदो थिखांना हरदो माने फार्स सेमाव जोंबो इसोरनिफ्राय लिरसोबायना एनिखाय आङो आरो हरबाय आरो। ओमफ्राय आं गाव लिरनायखोनो अ।
जों उनाव आरो माथो इसिनिफ्राय लालायगोना
अ इबादिनो हेल्प खालामलायाबा महा आरो हानो इदि होननानै आङो लिरनायखिनिखो माने खनसे खनसे बुङा खनसे खनसे बुङो माने खेबसे लागै बुंबा खेबसे लागै हर हरनो हायो। खिन्थुयो इयो खनसे खनसे बुङो। आमफाय हरनायसै आङो।
उम आंबो सचिनखौ बुंबाय थादोंमोन सचिन माने राहुलखौ बुंदो रा जेनेबा आं सचिननिफ्रायसो लिरगोन सुसिना जाबा खोन्थाहर आंखौ होननानै। बेनिफ्राय सुसिन ना जायाखै। र' जाबाथाय हरगोन इदि आरो ओमफ्राय आरो ससिना अ नोंफ्रायसो बिबाय थादों ओफ्राय दा?
ससिना रिफ्लेक्टिभ जार्निलखौ लादों मोननै। मोननैसो माबानो लादों उयकनि। ओमफ्राय गाव बेलेग लिरदोबो जानो हानाय खिन्थु नायनो होनना बिदोंमोन आरो।
अ नायनो होननानै ओम थिगानो दे नायनोबो लानांगौ मानसिया। आंना दोंबावो आरो लिरनो नोंनिया खैथा दोङो जोबबाय न' नोंनिया?
आंना जोबाखै आङो लिरबायानो थादो बाइ बाइ माने हरसेयाव मोनसे सेबथार माबा क्लब खालामो आङो। हरसेयाव माने अवान नाम्बारनि मोननैसो दोङो। हां
आंना मोनथाम दोंबावोमोन। मोनथामबाबो मोनथामबाबो बै मोनसेया बारा दोङो बे राइटिं स्किल ओमफ्राय बे माबाया मा होनो निउस पेपार रिदिं आरो मा होनो एखो रल प्ले दानस भक लांस
बिफोरखौ गोलाव गोलाव लिरदो नामा?
गोलाव गोलाव माने निलुआ बुंबाय आं अभारअलसो लिरदोंनो इयो मोनसे ओमफ्राय आं सानदों मा निउस पेपार रिदिंखौ एक्सट्रा लिरनोसै रल प्लेखौ एक्स्रा लिरनोसै माबाखौ राइथिं एक्सट्रा लिनोसै बिदि सानदोंमोन आं
आंबो अभारअल लिरदों मानो होनबा खिन्थु आङो निउस पेपारखौजों माबाखौजों राइटिं स्किलनि मोननैसो इखौ बाहाय गोलाव गोलाव लिरदों आमफाय बाखि फक डान्स ओ माबा दान्सनि सायाव माबानि सायाव बुहुद खम खम लिरदों आङो इलिसटे्सन मोनसे दङमोन ना बेखौ बहुद खम लिरदों आङो गासै आंना गांब्रैना माल'सो जादों अ जागोन
जागोनदां लै नायनि र' आं
गांब्रैलसो
अ गांब्रैयबा बहुद दे सारा बारा लिरनो होखायाखै आं माबखौसो मा होनो आरो बै माबाया केस्टारिखौ लिराखै आङो दो
अ आंनो इ सिगांनो लिरदो दां अ कलेजावनो लिरनायमोन आंना
केस स्टाडिखौ लिराखै ओमफ्राय यै बे अ डाइलग एन्ड इन्टारेक्सन उइथ स्टुडेन्ट इखो लिराखै
अ
बेखौ लिराखै ओमफाय आरो मोनसे दोंबावोमोन मोनथाम लिराखै मोन दा नामबार लिराखै थारमाने
अ
बेबनो दे बेबखे स्टादि जाबाय आरो बे मोनसेया मानो इखौ नै बे राइटिं स्किलनि बे ईखिनाखौनो लिराखै आं थाबाय टुटेल?
अ टु तेल
टुटेल थ आं हिसाब खालायाखै जोंना यै जे एम सार होनाय सेभेनटिनटा पेसाब थ इनक्लुद जागोना इआव
अ बेखोनो बाइनदिं खामफाना होनांगोनना जोङो
अ बायदं खाना होनांगोनथ र
अ
दा देद खौथ मिथिबाय नोङो साबमिट खालामनायनि डेटआ
कलेजाव होनदोंना इखो? ना पार्सनेलि मिथिगो अ अ आङो मैया नायदोमोन
बिस जुननिफ्राय नैजिबा जुन
अ
नि गेजेराव होनो होदो आरो टाइम मोनबावदो अ माथो पेड एकजामाव जोंनिफ्राय माने डिउटि गोलैनो लाङोनो दखन।
मानि पेद एकजाम अ माबायाव नल-नलबारियाव अ अ लांगोन दां स्टुदेन्टफोरखौनो माबा खालामो ना। सिनियरफोरखो मानिबा मानबा भेरिफिकेसन खालामनाय मा
आ दाथ फर सेमिस्टारनिया फर सिम दाथ फर्थ सेमिस्टारना ओरैबाबो एस
अ उम गासैबो गोलैनाय नङा नामा।
गोलैनाय नङा गासिबो गोलैनाय नङा थेवबो माने पनसासजोनसो नामा नाम बुंनांगोनलै
ए बासि बासि लांगोन नामा
अ बासिना लानो हागौ ओमफ्राय मा होनो एबार खोनसयाव खालामनाया बुरजा जादोंलै माने एइबार एगजाम होगोन ना होम जोंनियावथ दुइ हाजार
आ
दुइ हाजार मोनो जोंनियाव
माबाया सिगां होनायफोराना
जोंनि समाव दुइ हाजार जोन कम्पिटिसन मारिदोंमोन जोंदो एबार खेनसेयाव सारि हाजार जोन गाहाम दङनो
मा अ खाथ' लाकिलि खाथ'बाबोथ' बहुद थांगोन एबार
थांगोन एबार जों जों खाफाल गोनांलै
ओं खाफाल गोनां होननाआनोदे ओम। नलबारि डिस्ट्रिक्टआवथ' मानसिफोरा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै एसे माबा
माहोनदो
ड्रिस्टि्रिक्खौ लानानै होनदो जेनेबा खानैसआ दासो मिथिदो जेनेबा मोनसे माबाखौ डिस्ट्रिक्खौ सेलेक्ट खालामबाथाय इनि आन्दारावनो माबाजोबो होननानै गोलैजोबो होननानै उनावसो
ए माने डिस्ट्रिक्टखो सेलेक्ट खा खामनायफोरा बेलेग बेलेग जालांबाय थादो दाना न? माने गाव हानाय डिस्ट्रिकआव सोखानाय जाबायलै दाना।
उम दानिया हानायाव।
उम। बिदिनो आरो बारायलांगासिनो होमबा।
बारायलांगासिनो।
ना होमबा समबारे नोङो जुदि थांबाथ' थांफानो हागोननो समबारे। जादुमाव थाखायबा।
अ' रुमाव उम गाबोनफोरसो थांगोन माने क्लास जाखागोन नालाय।
अ' जागोनथ' आरो। नोङो ना मा माहोनो मर्निंआव थांगोन थांग्रोगोन नामा ना होमबा?
ओ नोंबो थांफागोन नामा लोगोआ आं माबा मा होनो क्लासाव आं खालि हागोन ना हायाबा डायरेक्ट थफ्ला थफ्लि लाना थांनो।
उम थफ्ला थफ्लि लानानानै थांबाथाय थाब थांनांगोन जेनेबा नों जु दि थांगोनबा आं लोगोखौ खोन्था हरनांगोनलै आंना। नङाबा इयो आर रो रो खोन-खोन्थाहराबा मिथिनाय नङाना।
ओ ओ आं सानदेआव गाबोन खिन्थाहरगोन दे नोंनो ना।
अ' गाबोन खोनथाहर नोङो।
उम गाबोन थारमाने माइ गायनायखाय आं थांनाय जानाय नङा। जुदि आं थांनाय जाबा थाय आं गाबोननो थांगौमोन ओमफ्राय गाबोन माइ गायगोन खस्थ' जागोन होननानै थांथ'ला आङो। सम्बार हालि कलेज थांगोन।
न'बो बाङाय माबा होनांगौ दे।
उम औ दे होम बा न'।
ओ दे दे।
दे।